हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों।
औ दायो बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि बागै रायजलायनि ना?
औ नोंथाङा गिबि फोरमायग्रोदो आङो नोंथाङा फोरमायाखै मा फोरमायनोसै।
औ जागोन दे अनला ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंहा बयबो मिथिखायो आनो। माइरंखौ गिबियाव जोंहा सोमनानै लाग्रोनाय जायो जेरै सोमबा गामलाफोरावहाय सोमना लाखांनायनायनि उनाव जोङो ब्ला खेरखाफोरावहाय लखबना लानानै दै सर' होनाय जायो दै सर' होनानै आथिखालावथ' गोबांनि न'खराव उवाल गाहेन गैलिया दानि दिनाव ग्रेन्डार मेसिनखौ गासिबो बाहायसै नफा ननानै थायो गामि गंसेयाव उवाल गाहेना। ग्रेन्डार मेसिनजों जों अनलाखौ गिबियाव अनना लाग्रोनोसै उनना लानानै बिदिनो सोर माजों जायो अखौ सोरबाया बेदरजों नाजों एम्फौ आ औव ओ बायदि मैया होनानै जायो नङासै गिबि जजों बेदरफोरा बेदरखौ ु खालामना लानानै एवफामना लाना खिखोना दोनो हायखांनानै दोनो खायफाया औवा मेवाइफोर होनोब्ला जों औवा मेवाइखौ एवदबनानै बेदरखौ एवदबना थिखोखांनायनि उनाव औवा मेवाइखौ एवदबना खारै थ होनानै जोङो एवदबनानै
म बस्थु गेलां बस्थु एऐ म बुजा ख ए खना दथ माल गख
नोंथांना दिगदार जादों नामा एसे
जायाखै नोंथां
औ बाहेरनि आवाज फैदों नोंथां गिबियाव जोङो औवा मेवाइखौ एवदावखांना खारैजों खारै जाग्राफ्रा खारै होयो खारै जायिफ्रा खारै होआ जोंनि ओनसोलावथ' गोबाङानो खारैजों जानाय नुयो औवा मेवाइफोरखौ जों खारैजों एवदबना लानानै बा अबा मेवाइ गैयाबाबो जोङो बासिखा बिबार बा ना नारजि मुदुफुल बिबार बायदिसिनाजों जों जानाय जायो अनला ओंख्रिखौ अनला ओंख्रि दै होनानै जेब्ला गोदौवो जों
ब
अनला गरनाय जायो नङासै हेल' नोंथां
ख साइकलि जजख
जेब्ला जों अनला उरो
म
हेलौथ
बेसर ज
खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां
औ नोंथांनियाव गुबुननि आवाज फैदों
औ दे नोंथां दे एबार आं बाहेराव फैबाय नोंथां दे
जों अनला ओंख्रिखौ संनायनि बागै रायजलायदोंमोन ना नोंथां
औ नोंथां दे
औ औवा मेवाइफोरखौ जों जेब्ला औवा मेवायबा नारजि
जिखुनु जाया मोनसे जों होफानानै जानो हायो अनला ओंख्रियाव
औ
बेदरफोरजों लोगोसे जों जेब्ला अनलाखौ देनानै लायो ग्रेन्डार मेसिनाव अब्ला बेदरफोरखौ जों एवखांनानै लायो दसे उनाव एवखांना लानानै जोङो बायदि मैया मैगंफोर होनानै एवदबनानै दै होयो जोङो जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला जों अनला अनला हरो
औ
अनला हरनाय समाव खायफाया खारै होयो खायफाया खारै होआ थफया खारि हो जानो मोजां मोनो जोंनि ओनसोलावथ' गोबाङानो खारै होनानैसो जायो जोङो। ओरैनो नोंथांनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ खारै जायोना जाया?
ओ जोंनिथिं माने अनला ओंख्रिखौ जों बिदिनो जायो जों बिदिनो औवा मेवाइ बायदिफोरजों आरो अनलाजों दाउजोंबो जायो आरो अनलाजों बिदिनो हांसोफोरजोंबो जायो‌। बिदिनो जों माने अनला नफोरजों माने गोबां बिदिनो बायदि बायदि मिक्स खालामनानै जायो आरो।
नंगौ।
जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो सोलियो नोंथां। अनला ओंख्रिखौ जोङो गोबां रोखोमै जायो ओनसोल लायै ओनसोल। गुबुन ओनसोलाव खारै होआलासिनो ओरैनो अनला गुफुरै जायो बेदरफोरखौ एवदब हनानै दै होनानै गोदौहोना बिदिनो बानलु हाल्दै संख्रि मस्ला बायदिसिना होनानैल' मोनहोनानै जानाय जायो। जोंनि ओनसोलाव जों उन्दैनिफ्रायनो जों खारै जानायलाय जों खारैजों मिलौदो मोनलायनाय मोनसै आरो खारै अनला खारै होनबाथाय। जों ओरैनो खारैखौ थालिर फस्ला बा थालिरनि मादाफोरखौ जावनानै फोरानना सावनानै लाना बानायनाय जायो। खारैखौ जोङो जेब्ला ओंख्रियाव होनो जायो ओंख्रियाव होनो गोनांब्ला जों खारै नारेंखल खलथा बा माबा मोनसे सफ्लंना लानानै जों सरनानै खारैखौ दिहुननानै लानाय जायो। खारैनिफ्राय जोङो सरना लानानै जोङो खारैखौ ओंख्रि होयो। जेब्ला जोंना ओंख्रिया लिमोन गोथाव जानो मोजां मोदोम फ्रु मोनसै आरो नङा होनबा।
हेल' नोंथां।
औ नोंथां। खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां दे।
औ बिदिनो जोंनि एरियाफोराव बांसिन बर' गामिफ्राव बायदि बिदिनो अनला जों माने गोबां बिदिनो जों बायदिसिना जानाय लोंनायफ्राव जोङो ओंख्रिखौ जोङो बानायनाय जायो। बिदिनो बर' आइजोफोरा बांसिन बिदिनो गोदोनि आइजोफ्रा बांसिन गोरों माने।
औ। गोदोनि आइजोफ्रा बांसिन गोथावसिन संनो रोङो जाहैबायना नोंथां। आथिखालाव हटेल गिदिर गिदिरफोरावबो बर' हटेल जेरै- सोनाब ओनसोलाव नुसै गोबां गिदिर गिदिर हटेल बे हटेलफोरावबो आजिखालि जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ गोबां मोनसै ना नोंथां? जानो लुबैनाय बायदि जोङो टाउन सहरफ्राव थाग्रा गासिबो सुबुङानो मोनजासै आरो। गोबाङानो रोंसै अनला ओंख्रिखौ संनो आथिखालनि जुगाव। गोदोनि बायदिथ' गैलिया दिना। आथिखाल आरो जेरावबो नायनानै सार्च खालामनानै सोलोंनो हासै। संनानै जानो हासै।
औ नोंथां। औ आरो नोंथाङा बिदिनो फंनैसो फोरमायबावदो अनला ओंखनि बागै।
औ नोंथां गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा मोनसे नेम खान्थि दङलाय आरो हाथासुनि खुरनाय नंगौना नोंथां हाथासुनि खुरनाय होनबाथ' जोंहा बर'नि गोदो गोदायनिफ्रायनो फैफानाय मोनसे आसार खान्थि गोदो गोदाय गोबाङानो जोंना हाबायाव अनला खुरनांगौमोन अनला हाथास अनलाजों हाथासुनि खुरनाय दङमोन। अनला बुगाव हालदै होयै खोनायोमोनना नोंथां दाउ बेदर जो जोला फुथारोमोननो दाउ दाउजो जोला फुथारनानै अनला उरोमोन जाहैदों नोंथां अनला उरनाय गैयामोन बा हाथासुनि खुरनाय गैयामोननो गोदो गोदोनि हाबाया बेनोमोन हाथासुनि खुरनाय खोनादोंना नोंथाङा हेल' हेलौ नोंथां हेलौ खोनादों ना नोंथांङा? हेल' नोंथां हेलौ हेल' नोंथां नोंथांनि आवाज फैयाखै
हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां खोनायासै नोंथां हेल' नोंथां खोनायासै नोंथां नोंथांनि आवासा फैयासै माथो औ नोंथां नोंथांनि आवासा
ओ दा दा खोनाबायना
औ औ औ
औ नों ओ नोंथांङा आरो दसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ ओरैनो नोंथांनि ओनसोलाव आथिखालाव हाथासुनि खुरनाय नेमखान्थिया दंना गैला गोदोनि गोदोनि हाथासुनि खुरनाय अनला ओंख्रिजों हाथासुनि खुरनाय नेमखान्थिया दंना गैला नोंथां?
ओ दङ बिदिनो दासिमबो दाथ' गैला बिदिया बांसिनानो गोदोनि नेमफ्रा गैला जोब थां थांबाय
औ नोंगौ नोंथां गोदोनि गोदोनि नेमखौ माखासे गारबाय नोंगौ।
ओ
ओरैनो दानि दिनावथ' गोबाङानो गारनो हमबाय हाथासुनि खुरनाय नेमखान्थिखौ ना नोंथां
औ नोंथां
गोदोनि बायदि गाला बिला गैलिया दानि दिनाव साब सिखोनै खुंनाय जाहैबाय।
किसुमान जायगायाव दङ नोंथां दासिमबो हेल' नोंथां
औ नोंथां होमबा नोंथां दसे फोरमायबावदो आङो दे
दे नोंथां गोदोनि नेमखान्थिखौबो गोबां ओनसोलावनो दासिमबो मानिनाय दङ। जोंनि ओनसोलावल'
हटेलावल' दङ बे नङा नोंथां हाथासुनि खुरनाय गोदोनि अनला ओंख्रि संनाय ने